औ
औ खोनादों
औ खोनादों ना
औ खोनादों खोनादों
औ खोनादों ओ दा नोंथां जों दा मैगं थाइगंनि सायाव एसे सावरायनो सानदों
औ
बे ओ मैगं थाइगं जों गोबां रोखोमनि मोननो हायो दा जों मैगं थाइगं होनना मिथियोब्लाथ' जों जेरै आलु भिन्दि लेसेरा आरो बिदिनो
औ।
फान्थाव आरो बिलाहि बेफोरबायदि मैथा लाइ लाफा गोबां रोखोमनि जों मैगं थाइगं मोननो हायो।
औ।
बेबायदिनो बेफोरखौ जों बेलेग बेलेग बोथोरनि हिसाबाव मोननो हायो। जेराव जों दा दैज्लां बोथोराव नायोब्ला भिन्दिफोर खौ जों मोनो आरो बेबायदिनो भिन्दि आरो लेसेरा बेबायदिनो आरो गोबां बेबायदिनो जोंख' आरो बेफोरखौ जों मोननो हायो ओ आरो बेबायदिनो जों मेगं थाइगं होनना मिथियोब्ला जे मेगं थाइगंखौ जों जोंनि बे जे जों बेफोरखौ संनानै जानाय जायो ओ
औ।
आरो मैगं थाइगंखौ औ बाजारफोरावबो फाननो हायो हायो
औ।
मैगं थाइगंखौ मोजाङै गायब्लानो जों मोजाङै मैगं थाइगं मोननो हायो आरो मैगं थाइगं बेबायदिनो आरो जों बे मैगं थाइगंखौ जों मोननो हाबावो जे आरो बेलेग बेलेग मै औ बे मैगंफोरखौ जों मोननो हाबावो। बिदिनो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होगोन जे मैगं थाइगंनि सायाव।
मैगं थाइगं होनना बुङोबाथ' जोङो हाथाय बाजारफोराव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं होनो जाङोन नङा होमबा? दायो जोङो बेसिकेलि जोङो न'खरफोरावहाय जोङो ओ मैथा दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा मै था मैथायानो गुबै होननानै बुंजागोन मै मैथाया न'खरफ्रोमावबो थायो होनबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा दाम दा मैथा जानानैथ' जोङो जोबोर मोजां मोनो। दा मैथाखौ जोङो माबादिहाय जासिनना मोजां मोनो होनोब्लाथाय जोङो नाजोंनो जोङो रुजुनांगोन दा बेफोरबादि जोङो ना फिसा फिसाबो मोननो थाङो दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा? जोङो बहाबा लान्दो बा बिलोफोराव जोङो गुरहैनानै दैमा दैसाफोराव गुरहैनानै जोङो ना बायदिसिना मोनबोयो। खांख्राइ बायदिसिना बेबाददिहाय जोङो मोनबोनानै बेफोरखौ जोङो मैथाजों संनानै जानो थाखाय जोबोद मोजां जायो आरो नङा होमबा?
औ नंगौ औ।
औ। दाथ' ओ जोङो बेफोरनि अनगायैबो जोङो मै फिथाखौ उम बाथोन हिसाबैबो जोङो जानो हायो बाथोन बायदि बानायनानै नङा होमबा?
औ औ औ औ।
औ। ओ दा मैथा मैथा जानानै मोजां मोनो इनिफ्राय जोङो जोंहाय ओ जिंखाफोरखौबो जोङो दा दैज्लां बोथोराव जिंखानि आबाद जों गोबां नुनो मोनो दा जिंखा थाहैबाय ओजों नों नोंथांमोननिजोंहाय ओ थाइबें ना थाइसोम होनो बेखौ बेखौबो गोबां रोखोमनि मोनोन नुनो मोनो जोंनिया थाइसोम होनना बुङो जायगा लाना जायगा बेखौ थाइबें होनना बुङो। औ बेबादि आरो बै बैफोरखौबो जोङो जों गोथाङैबो जाजायो बे थाइसुमखौ गोथाङै जानानैबो मो मोजां नाङो दा बेबायदिनो जोङो भेन्दि थाहैबाय ओ भेन्दिफोरखौबो जोङो आलुफोरजों नङा होमबा आलुफोरजों एवनानै जाजायो आरो। औ दा दा बेफोरखौ जोङो ओ न'खरफ्रोमावबो जोङो भेन्दि आरो मैथाखौ नुनो मोनो आरो लेस्रा थाहैबाय बेबादि आरो। लेस्राखौबो दाब दाब जायगायाव ओ गुबुन रो रोखोमै होननानै बुंनाय खोनानो मोनो मा होनोमोनथाय आं थारैनो बावनाय मोनबाय ओ नोंथांमोननिथिंजाय बेबादिहाय ओ लेस्राफोरनि आबादफोरखौ बेखौबो मावो नामा जेनेबा ओ फाननाय हिसाबै मावो ना जानो आनथाल' मावो न'खर न'खरहाय एसे फोरमायना होबांगौमोन।
औ। बेबायदिनो जोंनिथिंबो गोबां बेबायदि लेस्रा आबाद भन्दि आबादफोरखौ बिदिनो गावबा गाव न'आव बेबायदिनो आबाद खालामनाय जायो मानो होनब्ला आरो ओ जे खायफा खायफा सोरबा बाजाराव फानगोन बा सोरबा न'आव आन्था जानो बेफोरबायदि बे गायनाय जायो आरो बे मैगंफोरखौ मानो होनब्ला गोबाङानो न'नि थाखाय मोजां माने बाजारफोराव बायनाया गोबां इबायदि मोजां जाया होननानै सानो बेखायनो गावबा गाव न'आव बेबायदिनो गायनानै जानाय बेबायदिनो खायफाया बाजारफोरावबो फानो जाहाथे बेजोंनो गोबाङा फैसाफोर मोननानै सोलियो। बिदिनो आरो बेनिखायनो मैगं थाइगंखौ गायो आरो मानसिफोरा बिदिनो
औ
बर'फोराहाय ओरैनो आबादनि सायावनो सोनारग्रा हारि होनो होननो नांगोन। दा बेबादिहाय जोङो बेबादिहाय जोङो आबादनि सायाव सोनग्रा हिसाबै जोङो गोबां रोखोम मैगं फैनायखौ बाजारफोराव जों नुनो मोनो नङा होमबा
नोंगौ औ।
दा दा बे बेलायाव जोङो ओ गुबैयै खांख्रिखला फोरबो जों फाननाय नुनो मोनो। खांख्रिखला होनना बुङो नोंथां औ बेनि अनगायैबो जोङो पटल फाननाय नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो बेनिअनगाबो जोङो ओ बायदिसिना रोखोमनि मैगं थाइगं जायफोरखौ जोङो ओ लावफोरबो नुनो मोनो।
लाव पानिलावबो होनो।
औ औ बेबादिहाय दायोथ' आरो खुमब्राबो मोननो थाङो। बेबादि आरो दा आरो बेराफारसेनिजाय जोङो थास' बिबार थास' बिबार बो नुनो थाङो दा बैफोरो जोबोर मोनसे गामि बि नि थाखाय जानाय लोंनायाव जोबोद मोनसे मोजां मैगं थाइगं होनो नांगोन आरो बेफोरखौ जोङो
औ
ओ टाउन सोहोरफोराव ओ मोनबांनो थांनो नागिरा जायफोरखौ जों गामियारियाव मोननो थाङो नङा होमबा
औ
दाथ' जोङो फोथारावहाय जोंहा हाग्रानि मैगं थाइगं गोबां मोनो दङो दा खाबथिंनाय ओ जोङो नायनो थाङोबा जोङो खेरा दाफिनि मोननो थाङो नङा होमबा आरो फुं मैगं नोंथाङा सिफुं मैगंखौ मिथिगौना?
आंथ' बिदि होनना मिथिनाय जाया सिफुं मैगं होननायखौ जोंथिं आलदा होनो खोमा।
औ जानांगौ जोंनिथिंजाय एसे एसे खाले खाले मोनजायो आरोना बेफोरखौ जों आलुफोरजों एवनानै जाजायो दा बेबायदिनो जोङो गोबां रो खोमनि जोङो कलम बायदिसिना मैगं जोङो बेबायदि मोननो थाङो आरो फोरखौ ओ भाजि हिसाबैबो जाजायो बा संनानैबो जाजायो आरो हेलेंसिखौ नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ। औ हेलेंसियाबो बिराद मोनसे मोजां बे बेफोर मैगं थाइगंफोरा जानायजोंल' नङा बेयो मोनफा मेडिसिनेल महरैबो जोंनि देहानि थाखाय गोनांथिफोरखौ जोंनो सुफुङो दा बेफोरखौ जोङो जानो हायोबा जोबोद मोजां जायो नङा होमबा।
नंगौ
उम नोंथांमोननि जि जाय ओरैनो खााबथिंनाय मैगंफोर मोननो थाङो ना थाङा
सिंनाय मैगं औ माने खानानै मोननाय
औ औ हाग्रा हाग्रा ओनसोलफोराव आं जेबादिहाय होनबाय औ
मोननो थाङो जे मेसेंबोथोर औ जों मोनो बजे मान मुनिफोरखौ जों मोनो
औ
मानामुनिखौ आलु आलुजों जानो जोबोद मोजां जायो मानामुनि आरो बेखौ जों गायालासिनो जों बेखौ दुब्लियावनो मोननो हायो हारसिंनो बे जों बा बेलेगनिफ्राय खानानै मोनजायो आरो ना गायालासिनो ए मानामुनिफोरखौ आरो बिदिनो गोबां बिदिनो दोंख' नामफोरखौथ' मिथिलाय लांला बबो बिदिनो गोबां दों खौ मैगं थाइगं जिखौ जों खानानै जों मोनजायो जे गायालासिनोबाबो
औ नोंथाङा मोनसे बिबारखौ आं मुंख'नो सानदों खारखामथाय बिबारखौ नोंथाङा सिनायो नामा?
औ औ सिनायो खारौ खन्दाय खारं खान्दाय होननानै
औ जायगा लायनाय जायगा आलादा आलादा बेफोरो ओ थारैनो बियो ओ नाजों जोबोर थाव होननानै जों ओ आगोलनिफ्राय मोनजाबोदों आरो माने।
औ एसे खालेब लेब थायेब जायो आरोना बियो
जायो जायो ओ जोबोर मोजां जायो बेफोरबो जानो गुदुं गुदुङै जानांगौ होमबानिया साबसिन जायो। बेनि अनगायैबो जोङो औ
जे बिफांनि जे मैगं बेखौबो जों मोननो हायोना जे बिफाङाव रज'यो ए माने बिफाङाव जे फिथाइ बायदिनो ज गोलौ लेसफ्रा बायदिनो मोननो थाङो बेबायदिनो मैगं बिफाङा बिदियैनो लेस्रा टाइप होननानै बुङो आरो ना बिदि जों मैगंनि नामखौथ' आं मिथिला
औ ओमफाय जायगा लाना जायगा ओ औ
औ औ नामफोरा गुबुन गुबुननि ना
अम
आरो नोंथांनि जे ओ खेवालि औ औ
सेवालि बिबारखौ नों थांमोननिथिंजाय मा मारोरैहाय जानानै साबसिन मोनो जेनेबा माबादिहाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा सिवालि बिबारखौ
खेवालि बिबारखौथ' जोंनिथिं एसेग्रा बिदि नां जानायखौ नुफेराखै
माने जोंनिथिं एसेग्रा बिदि बाहायनाय जाया आरो ना। नोंथांमोनथिं जायो खोमा नोंथाङा एसे फोरमायगोन जे बोरै
औ जोंनिथिं ओ रु बेखौ ओ रुदुमनानै जायो नाजों जोबोर मोजाङै ओ नाजों जोबोद थावसिनो आरो ना बेखौ गोबाङानो जायो जोंनि साइडजों जे आरो बेखौ इसेबां मानि जानो नाङा एसे एसे जानांगौ बा सानफ्रोमबो बेखौ जानाङा नङाबा खर' गिदिंनाय मानाय बेबायदि बेराम जानो हमो आरोना बेखौनो ओ एसे एसे जानांगौ आरो बेनि जिथु मोदोमनाय ओ हरावहाय बेनि मोदोमनायखौ बांसिनै मोननो थाङो बियो हर सेयावनो बारनानै हरसेयावनो ओ फुङाव सिरिनानै थानायखौ जों नुनो मोनो। बेबादिनो जोङो ओ सिवलिबारखौ जोङो फोराननानैबो दोनजायो उन समावहाय जोङो जाहाथे ओ बोरसे उनावबाबो जोङो जानो हानाय बायदि आरो ना।
औ औ।
बेबादिहाय जोङो फोरानना दोननानैबो जोङो उननि समावहाय जोङो जानो गोसोबाथाय दिहुननानै ओ रुदुबनानै जानो हायो आरो दा बेयो मोनसे जोबोद मोजां जोंनि थाखाय ओ मैगं होननानै बुंनांगोन दायो बेनि अनगायैबो जोङो बासिगिर बिबार बासिगिर बिबारखौ नोंथाङा सिनायो जानांगौ।
अ बिदिथ' जोंनि बिदि नामफोरा गुबुन-गुबुन जायोना। सिनायनोबो सिनायगोन।
अम औ। नोंथां ओ मोजां नांबाय नोंथांजों सावरायनानै जोंहा समाबो जानानै फैबाय। ओ उननि समाव जोङो लोगो मोनफिनगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय।
अ दे जागोन औ जागोन।
दे गोजोन्थों।
औ।